हेल'थथ खादोंना
औ खोनागासिनो दं आं।
औ मा खालामगा सिनदा नोंथाङा।
आं दायो ओरैनो दंलाङो
अ माने नोंथांजों आङो मोनसे खोथा। बिदिनो सावरायनो हरदोंमोन आरो ओरैनो जोंनि बर'नि माइ गायनाय फुनायनि बागै नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायजागोन दे बुंदो।
औ बिदिब्ला माइ गायनायनि बागै जोंबना नोंथांमोननिथिं बिदिनो माइ गायनाया माने मा मा माइ गायनाय जायो ओरैनो
जोंनाथ' गोबां रोखोमनि माइ गायो जोंनियाव आइजं माइ ग ाइ गायो रनजित माइ गायो माइब्रा जोसा बेबादिनो जया माइ गायो बेबादिनो गोबां गोदान गोदान माइफोर फैदों अनजना बेबादि जंक बन्दु बेबादि गोबांफोर माइ दं आरो। नोंथांमोननिथिंजाय
जोंनिथिंबो बिदिनो मा होनो बेखौ जोसा मायब्रा गायो बिदिनो माइब्रा बेनिफ्राय आरो मा होनो बिदिनो माइब्रा गोसोमबोथ' थायोना माइब्रा गोसोम गायो रनजित गायो बिदिनो सक्लेट गायो बेनिफ्राय आरो मोनसे मा होनोमोन बिदिनो उ अय माइब्रा फिसा फिसाया खान्थिलाहि होननाय बिदि गायो आरो माने जों थिग
औ
नोंथां ला होनबा माइ गायोना नोंथाङाबो
औ गायो गायो
अ ओरैनो बेसे बुरजासो गायोबा माइखौ
जोंहाथ' नैजि बिगासो जागोनदां
अ गोबाङानो माथो
औ
उम ओमफ्राय माइ गायनायाव बांसिनानो नोंथांना हाजिराफोर होनाय जायोना थिका ना बदलफोरानो गामिनफोरा फैयो
ओ जोंफोरनियाव बांसिन हाजिरायानो गायो दायो दा आथिखालावथ' माइ गायनाय बेलायावबो हाजिराफोर गोबां ओ मोननो गोब्राब जानानै फैबाय बेखायनो मालाबा समाव जोङो ओ हाजिराबो मोननो थांलिया बेखायनो ओ बिगियानारि मुगाया जों दावगाबोनाय लोगो लोगो जोङो आथिखालावहाय मेचिनजों गायनायखौबो जों नुनो मोनसै नाथाय बियो दासिम जोंनि जोंनियाव सफैयाखै थेवबो सिन जों गायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय बा खोनानो मोनबाय बेबादि आरो दा बेयो मोनसे दावगानायनि मोनसे लामा होननानै जों बुंनो नांगोन दा बेफोरखौ जोङो लाबोनो हानांगौ मानोना दिनैनि समावहाय बयबो गावबा गावनि ओ केरियारखौ लानानै बेस्थ' बेखायनो जोङो नांगौ बादि जोङो हाजिराफोरखौ मोननो नागिरा समबादिहाय बोथोराथ' जोंखौ नेबाय थाया नालाय बेखायनो जोङो दै थानाय समखौनो जों गायना लाखानांगौ फुना लाखानांगौ
औ उम उम
बेफोरनो मोनफा मोनफा आरो दा नोंथांमोननिथिंजाय माबादिहाय ओरैनो हाजिराफोर गायनाय जायो ना माबादिहाय एवनानै गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
जोंनिथिंथ' बिदिनो खायसे बिदिनो हाजिराबो गायो आरो टिखाबो बिदिनो गायनो फैयो ओमफ्राय आरो न'निजों न'नि बिदि जोंनिया गामियावबो बदलबो गायलायो आगोलनि बायदि आगोलथ' बिराद मेरला बदलानो गायलायोमोन होननाय खोनादो आगोल- बिनि जुगाव जेनेबा बिदिनो जोंनावबो बांसिनानो बदल बिदिनो गायलायनो फैनाय जायो आरो हाइज्राबो लायो मा बहाबा बुजाखो बदलबो फैयो थांलाय फैलाय दङ आरो जोंनिथिं बिदिनो गामियाव
औ
बिदि गायलायो।
ओ ओरैनो ओ नोंथाङा मिनथिगौ जानांगौ खोथियाखौ जोङो जेब्ला फोयो बै समावहाय जोङो मा रो- खोमै फैयो एसे नोंथांनाव आइदिया दं नामा ओ
मा रोखोमै बुङोबोलाथ' आं बिदि बांद्राय खोथिया फोननायखौबो सोंना लायाखै जेनेबा न'आवबो बिदि जोंहा बारा गैया माने बन्दक बिदिसो गायो आरो बेलगाव- गायनो होयो मालायखोसो ओमफाय इदिथ' खोनानो मोनदों आं खोनानो मोननाय खिनिखौनो बुंनांगोन जेनेबा खोथियाखो सोमना दोनखायो नामा होनदों बस्थायाव फख्रियाव मास मोनसेसो माने माबखो माइखो माइखो मास मोनसे बिदिनो सोमना दोननानै मास मोनसे जाबा गाजा बेरोनो गुफुर गुफुर
मास मोनसे नङा नोंथां आं आं मोनथिनायखौ नोंथांनो आं फोरमायना होनोसै खोथियाखौ ओ खोथियाखौ बै फाथोनि बस्था थायोना बै फाथोनि बस्थायाव फाय जोङो माइखौ
उम
सोनानै जोङो खाथेनानै बहाबा
अ
दैफोराव बा बहाबा फख्रिफोराव फख फोराव जोङो सोमो आरो बहाबा जोङो सप्तासेसो जों सोमना लाग्रोयो बेनिखाय जोङो बोथोरखौ नायनानै जोङो बोथोरा जे अब्ला अखा हायै बैसा बोथोर बैखौ जोङो एसे सानथाम सानब्रै सिगां जोङो नायखाना लायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ खोथियाखौ गाजा बेरहोनो थाखाय बा माइखौ गाजा बेरहोनो थाखाय जोङो मोनसे जर'खा जायगायाव औ जर'खा जायगायाव जोङो
ओम अ-अ-अ सप्तासेसो सोमोना जेनेबा बेखौ माबा माइखो
बेनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय बोखांबाय मा खायसे खायसेया ओ सानब्रै सानबा बेबादिबो सोमनायखो जों नुनो मोनबोदों बेबादि आरो ओमफाय जेब्ला जोङो बे- खौ बोखांगोन बोखांनानै जोङो थास' बिलाइफोराव बेबायदि जोङो बा प्लास्टिकफोराव बेबायदि जोङो फेनानै होनाय जायो गाजा बेरनो थाखाय गाजा बेरोबा मा जायो फोनाय फोनाय समावहाय मोजां जायो आरो फोनानै जोङो बियो थाबैनो बै गाजाया बे खोथिया जौबोनायाव हेफाजाब होयो दा थिग बेबादिनो जोङो
खोथियाखौ दुब्लि फोथार फारसे जोङो फोनो लाङो आरो फोथारखौ नायनानै आरो खोथिया फोखालि बोथोरा माबादि बेखौ जोङो नायग्रोना लानाया गोनांथार मानो होनबा अखा होगोन बायसाबा जों फोनानै मुलाम्फा गैया मानो होनबा खोथाया मोजां जाया आरो बुथुम जाजोब जायो
ए ओरैनो थांगारो जेनेबा फोनाया ओ
बिदिनो होननांगोन बेराफारसेथिंजाय जोङो नोजोर होबावनांगोन दि खोथिया गोबां रोखोमनि थायो खायसे खोथियाखौ जोङो सिगांग्रो सोमनांगौ खायसे खोथियाखौ जोङो उनावहाय सोमनानै फोनांगौ बेबादि मोनसे माबा दङ बोथोर लायै बोथोर दा जोङो मा माइब्रा जोसानि खोथाखौनो होन माइब्रा जोसाखौ जोङो एसे गदायैबाबो जोङो गायजायो आरो बेबादि नोंथांमोननिथिंजाय ओरैनो माइ गायनाय बेलायावहाय नांगोलजों एवोना ट्रेक्टरजों एवोना माबायदि एवनानै गायो।
अ जोंनिफ्रायथ' बिदि नांगोलजों एवनायखौ नुनो मोनला बांसिनानो ट्रेक्टर गिदिरजों लगायग्रोयो फार्स्टआवनो ट्रेक्टर बेदरजों लागायनानै आरो ट्रेक्टर फिसाजों उनाव गायनोबोोन आाङाव एवग्रोयो आरो बिदिनो नांगोल फोरख बिदि नुनो मोननाया खम जालांबाय आरो माने ट्रेक्टरानो दा बांसिन सोलियोना
औ।
बांसिनानो इजि माने थाब सबबो थाब जानाय प्रसेसखौ नागिरो जेनेबा आगोलनि बायदि जेनेबा आांगोलफोरजों बिदि खस्थ' जाला खस्थ'खौ बाय होननानै नानसोरा थाब जानायखौ बिदि खालामो आरो
आरोैनो
नुनो मोनलानो बांसिनानो नांगोलखौनो नुनो मोनला दानि जोंनि इयुननि गथ' गथायफोराबोथ' माने नांगोल जुंगाल बेफोर बेखौ मिथिनाय नंला होनदां बुंङालिसिग बिदि खोन्थायाबाथाय नुनो मोनलाना जेनेबा।
औ।
बिजाबाव मोनबासो मिथिसिगोन जेनेबा।
औ बे थारैनो जोबोद दुखुुनांथाव बेखौ जोङो हारिनि हारिमुखौ जोङो। फोथैनानै लानाय बायदि जाहैगोन दिनैनि बे समावहाय जोङो मो मोसौ हालि नोंथाङा औ मोसौ हलि नुनो मोननो नागिरला दा बेयो जोबोद मोनसे हारिनि सिनस्रि बायनाय बायदि जागोन आरो बेफोरखौ फोजोबना लायोबा दा बेखायनो जोङो। खायसे बुस्थुफोरखौ जोङो फोथांना लाखिनांगोन। बेबादियैनो जोङो आरोबाव दंबावो जोङो ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर गिद हालेवग्रोना लाग्रोनानै जोङो ट्रेक्टर फिसाजों एवनानै गायो नङा होमबा?
अ अ।
औ बेबादिनो जोङो
उ
फोथारफोराव
उम।
फालिफोरखौ मोजाङै होना लायोबासो माइफोराबो मोजाङै जायो दैया जेब्ला थागोन नङा होमबा? बेबादिनो जोङो मोनसे सिस्टेमेटिकेलि जोङो माइखौ गायनाय जायो।
दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ आरो नुनो मोनलांबाय थागोन होननानै आंहा आसा थिनाय दङ। आरो जोंनि ओनसोलावहाय जोङो माइ आबादखौनो बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो आरो।
अ नोंथांमोननि ओनसोलाव माने नांगोलजोंबो सा सापाजानि गायग्रा माबा हालेवग्रा दङ नामा?
दङ दंनाया। दङ जायफोरो जायफोरो मोसौ हालि फिसिनानै मोजां मोनो। मोजां मोननायनि सायावसो सोनारो खायसे जिरादफोरा दिनैनि समावहाय दा बेबादि जानानै फैदों मानो होनबा बे जानो हागौ मुगानिनो सोलायनाय होननांगोन। बेराफारसेथिंजाय जोंहा मोसौआलि गैयाब्ला जोंहा माइनाव गैया बेबादि मोनसे गोदो गोदाय फोथायनाय दंमोन। दा बैफोरो दिनैनि समावहाय फोथायनाया फोथायनो थालांबाय ना थाय बियो अरायथा जानानै थायासै आरो।
उम दानि जुगजों लोगोसे मानसिफोराबो थांफायोना बेनिखायनो। गोमालांनो हमबाय खायसे खायसे आयदाफोराव जोङो आदब मावनायफोरा
ओंखायनो खोमा। नोंथांनावहा ओरैनो मा मा माइ गायो। मोननो मोनजेनेबा
जोंहाथ' आयजं गायो आरो जंग बन्धु अनजना बेबादि गायो आरो माइब्रा जोसा थाबाय बेखिनियानो आरो
नोंथांमोननिथिं जेनेबा माइ बिदिनो स्र' गायखांजोबबा जेनेबा। मोनसे हाल जांख्रादि होनो जोंनिया बर'निया हाल जांख्रा बिदि ज'मा जालायगोन ना जालाया न'आव माइ गायखांजोब्बाया जेनेबा।
जायो हाल जांख्रायाथ' थाखासिगोन हाल जांख्राया खौ नागारनो हाया बियो दिनैनि समावहाय मोसौ हालि गैयाब्लाबो जोङो हाल जांख्राखौ ट्रेक्टरजों। बाबो जोङो बानायलांनायखौ जोङो नुनो मोनो बा बानायगासिनो दङ। बेबादिहाय आरो
अ अ नोंथाङा ओरैनो हाल जांखा खालि लास्ट खालि मानसि बुरजा लिंनानै जाय ना ना खमावनो दब्लाायसे दब्लायनै गायनानै मानसि खम लिंनानै बिदि हांलजांख्राखो खालामनाय जायो।
बिदिथ' हाल जांख्रा होनोबाथ' बियो मानसि खमजों जाला मानसि खमजों हाल जांख्रा आरिया ओ समायनाबो जानाय बादि आं नुहुरा बेखायनो जोङो गासैबो ज' ज' जाजाय लोगो नांनानै जोङो हाल जांख्राखौ हगार हरनांगौ। हौ होननानै आं सानो आरो बेबादिनो जोंनि न'खरावबो जोङो सोलिबोनायखौ। नुनो मोनबोदों आरो
ह
जोबोद मोजां नांबाय नोंथांजों।
अ दे नोंथां बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
औ दे
दे दे होमबालाय